नोंथां हेल' नोंथां खोनादों
ओ हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांनि माथोखौ एसे खोना खोनायो खोनाया जाबाय थार नोंथां एसे साइडआव थांनो हागोन नामा नोंथाङा
अब्ला मोनाबियाव खोनानानै नोंथां
औ खोनाबाय
आंथ' ओ औ अब्ला मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां
औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जादों ओ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां फ्रि दं
अ अब्ला आं मोनसे टपिक लाना फैदों बिनि बागै नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन।
बेनो जाबाय जोंनि आबाद ओ ना हमनाय ना हमनाय ओ अब्ला आं बिनि बागै नोंथांनिसिम फंनैसो फोरमायहरनो सानदों ओ नाखौ औ जोंनि ओनसोलफोरथिं नाखौ माबायदि हमो आरो मा मा ना मोनो ओ माबायदि हमनाय जायो बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों अब्ला नोंथाङा औ अब्ला नोंथांनिसिम फोरमायनाय थाबाय ओ ना ना हमनाय होनना बुङोब्ला ना हमनायाबो जोंनि बर'नि मोनसे मोनसे कालसार माने
औ
मा होनगोन कालसार ना बेबायदिनो बर' आइजोफोरा बर'फ्रा आगोल गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनायफोरखौ गारबोनो हायाखै दासिमहालागै बेबायदिनो गोबां ना ओ आगजुफोरजों नाफोरखौ हमनाय जायो जेरै ना हमनो थाखाय जों ओ औवानि आगजुफोर जेरै खादा जेखाइ खबाय बेबायदिनो गोबां आगजुफोर बाहायनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो ओ बेफोरखौ औवाजों बानायनाय जों बर'फ्रानो गाव गावनो जोंनिथिंजाय बानायनानै बेफोरजोंनो जों नाखौ हमनाय जायो आरो ना हमनायाव गोबां नाफोरखौ मोननाय जायो जेरै जोंनिथिं ओ बुंनो थाङोब्ला बांसिन ना फिथिख्रि ना ब खोथिया नास्राय ओ मागुर सिंगिफोर खुसियाफोरखौ मोननाय जायो आरो दा बेलेग फुख्रिनि नाफोरखौ जोंनिथिंजाय बारा मोननाय जाया मानोना जोंनि ओनसोलफोरथिं गोजौ जायगाखाय बिथिं बांसिन बेफोर फुख्रिनि नाफोरखौ मोननाय जाया आरोना बेनिखायनो जोंनि थिंजाय बारा गोथौ गोथौ दैफोर थानाय जाम्फैफोर गैया बे एसे खांसा जायगाफोर बेफोरो थायो बेफोराव गोबां ना हमनो हायो आरो ना नाफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे उम जोंनिथिंजाय जेब्लानाखि हालेवो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों एवो अब्ला बेयाव सान्दुं गोसा जाब्ला बयबो आइजोफ्रा खबबाय लानानै ना हमनो फैयो खादा लानानै ना हमनो फैयो आरो ना ओ औ बेबायदिनो ओ ना नाखौ बे ओ बेबायदि हमनायनि अनगायैबो जेब्लानाखि सान्दुं गोसा जायो अब्ला नाफोरा नाफोरा बेबायदिनो गुसु जायगा नागिरनानै दै गुदुङआव हायैयाव गुसु जायगा नागिरनानै जेब्लानाखि नाफोरा जमा जमा जायो माइ माइ सोमहांनाय जायगा दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव अब्ला जोंनि जोंनि
औ
ओनसोलनि बर' आइजोफ्रा मा खालामो गजबनायखौ मा होनो आथिइजों जुग्रुबनानै बा आखाइजों हमनानै लाबोयो आरोना बेबायदिनो गोबां गोबां खि थिननि हमो आरोना बेबायदिनो सोरबाया सारनानै दैफोरखौ थोरसिफोरजों सारनानैबो हमो आरो बेबायदिनो एसे गोथौ जायगा हाखर फोर दंबा बेखौ जोंनिथिंजाय साफ्रोमबो आइजोफ्रा जमा जमा ज' जालायलायनानै बेखौ ज' ज' सारनानै हमनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो ना हमनायनि बेलायाव नाफोरा जोंनिथिंजाय गोबां जोब सुस्रिलांनो हमदों मानो होनब्ला दिनै गोबां सुबुंफ्रानो बांसिनानो दिनै कारेन्ट सर्ट होनानै ना फोरफोरखौ हमो बेयाव नाफोरा जोबलांनो हमदों आर ना ना सट होनाय लोगो लोगो नाफोरा गोरलैनिफ्राय लानानै बिदै गोनां गासै बो बेबो गला जायो होननानै जों मिथियो बेबायदिनो गोरलै फोराबो थैजोबो होननानै कारेन्ट सटजों थैजोबो होननानै जोंनि मिथियो आरो दा आरनि बेलायावबोों जोंनिथिंजाय थिग ट्रेक्टरजों बांसिन हाल एवनाय जायो बेयाव गोबां ट्रेक्टर साखा नांनाय लहा नांनायजों ना फोरनि जोलैया खमायबोनो हमदों आरो दा आरो बेबायदिनो नाखौलाय मोनो अब्लाबो जोंनि ओनसोलथिंजाय ना ना मोननाया गोबां खम जानानै फैनो हादों आरो दा नोंथां नोंथां फंनैसो सोंहरनो सानदों। जे नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो मा माबायदि नाफोरखौ हमनाय जायो बा मा मा नाम मोननाय जायो।
औ।
बे बेमा
हेल' नोंथां औ।
मा ओ।
नोंथांनि नोंथांनिया एसे नेटना होाखैमोन नामा नोंथांनियासे
नाय जायो ज जादों नोंथां।
अ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नाखौ हमनाय जायो आरो नोंथां। जेरै गोदोहायथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां जेरै जोंना जेरै जोङो फोथारफोरावनो गोबां ना मोनोमोन आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा औ औ। फोथारफोरावबो जों गोबां ना मोननाय जायोमोन जेरै गोदो गोदायथ' जोंना मोसौजोंसो एसे एवोमोन नालाय हालफोरखौ बेयाव जेरै ना खौ जोङो गोबांखौनो मोननाय जायोमोन दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टरजों एवनायनि थाखाय जेरै जोंना ना साम' खांख्राइ बेफोर गोमालांजोबनो हमदों मानोना जेरै खांख्राय फोर ना जेरै खांख्राइफोरा बिसोरो गुदुुंवसो थायोमोन नालाय आलि आलिफोराव थ' जोङो दानिया ट्रेक्टर जजों एवोब्ला आलिफोरा एसे होख्रोमलांजोबफायोना नों नोंथां बेयावनो जोंना जेरै खांख्राय नाफोरा एसे थैनो हमो आरो नोंथां। जेरै जोंना ट्रेक्टर औ ट्रेक्टर जों हालेव्ला बेनि जेरै मोनामनाय बिनि जेरै थावफोरा गोग्लैलायो बिनि उनाव हाय जेरै बे ट्रेक्टरजों औ। फालफोरजों जोङो जेरै नाफोरखौ फुथारनाय जायो आरो नोंथां जेरै थाल फोर नाङोब्ला नाया औ नाजों। साम'जों दुखु मोननानै थैनाय जायो जेरै खांख्राइफोरा बिनिखायनो जोङो जेरै दानि जुगाव जेरै जोङो। फोथारफोराव मोननाय जाला आरो नोंथां मोनोब्लाबो एसे खम बिबांनि मोनो औ गोदोनि बायदि जों बांद्राय। ओरै ना खांख्रायखौ जोङो ओंखारसो गारसोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला। दाथ' गोदोहाय जोंहा गोबां ना मोनसोगारोमोन जेरै जोंना दोलोफोर थायोमोन नालाय नोंथां जेरै फोथारफोराव दोलसासा जेरै सान्दुं गोसा थिं थिं दुङोब्ला जेरै जोंना खांख्राइ फिसा गिदिर ओंखारसो गारसोयोमोन आरो औ गोदोनि सुबुंफोरा बेखौनो जोबोर खबायाइफा खबबायफा हमनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां गोबां ना मोननाय जायोमोन आरो। औ बेनि उनावहाय जेरै जोंना ना हमग्रा जेरै जेखाइ बेखौ जोङो औवानिजों बालायनाय जायो आरो नोंथां बेजों जोङो।
औ।
गोबां ना गुरैयो जेरै जोंना दफोर सा सायाव जेरै सान्दुं थिं थिं दुङोब्ला बे दखौ एसे बोस्रो बोस्रो जोङो। सब्राबनानै गुरब्ला बेयाव जेरै जोंना बैथालि नाफोरा। फिथिख्रिफोरासो बु उथिसो गारसोयो आरो नोंथां बेखौ जोङो। दाबो जोङो मोननाय जायो नाथाय गोबां मोननो थाङा आरो नोंथांनि एसे खम बि बांनि जों मोननाय जायो आरो औ बेनि उनावहाय। जेरै गोदोनि सुबुंफोरा जेरै जोंना जेरै अखा हायोब्लाथाय जोंनाथ' दैफोराबो बांद्राय जानानै बोहैलाङो अब्ला जोङो जेरै औवानि खखा बानायोमोन आरो औवाजों हेबनानै जोङो खखा बेखौ जोङो दै थांनाय लामायावहाय सानानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोंना सेन दोङो बेखौबो औवानिफ्रायनो बालायो नालाय नोंथां। बेखौबो जेरै जों दै लामाफोराव सानानै दोनो मानो होनोब्लाथाय जेरै बे दैजोंनो नाया दावनानै थांगोन नालाय नों नोंथां बेयाव बियो हाबोयो आरो नोंथां औ बिनिखायनो जोङो बे सेनखौ सानानै दोनो आरो नोंथां जेरै दैजानफोराव लामाफोर फोरावहाय औ बिनि उनावहाय जेरै जोंना नाफोरखौ जेरै जोङो बिलो फुख्रिफोरावबो जों मोननाय जायो। जेरै नोंथाङा होनाय बायदि जोङो गोबां ना मोननाय जायो आरो जोङो। जेरै जोङो फुख्रिफोराव जोङो नाफोरखौ फिसिनायखौबो जोङो। नुनो मोनो आरो नोंथां गोबाङानो नाय फिसियो जेरै कमर का्टनिफ्राय लानानै जेरै जोङो। गोबां सिंग्रानानै जेरै फुख्रि जावनानै दोनो जों गोबां। नाखौनो जोङो फुख्रियावबो जेरै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि अनगायै जोङो फुख्रिनि नानि। जोङो जेरै जोङो बिलो नङाब्ला जेरै जोङो फोथारफोराव मोननाया जोबोर गोसो गोथावसिन जासिनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो दैज्लां सानदि थ' गोबां ना मोननाय जायो नोंथाङा होननाय बायदि औ जेरै जोंना ओम साम' खांख्राइ बे थ' जोंना जेरै दैज्लां समाव जोङो बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोंना फिथिख्रि बेफोरथ' जोंना जेरै सान्दुंसो गारब्लानो एसे फोथारफोराव थैलाबायना थायोना नोंथां बेखौ जोङो ओ खननानैबो लाबोनो हायो आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय जेरै जोंनाथ' दा माइ गघरे गघरे माइआ एसे जेरै गसा बारिब्लाथाय जेरै सानदुं थिं थिं दुंब्लाथाय बियो ना ना फोर जेरै माइ गरै गरैबो हाबसोना थानायाव जों गोबां ना हमना लाबोनानै जायो लाबनाय जायो आरो जेरै फिथिख्रिनिफ्राय लानानै सेंना बेनि उनाव आरो बैथाना बेफोरखौ जों गोबां मोननाय जायो। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि सान्दुं गोसा आयनााफोरा जेरै गुसु जागा नागिरनानै बियो ओ जेरै खांख्राइ गाथा बेफोराव हाबनानै थायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बेखौ जोङो औ जेखाइखौ जेरै जोङो बे गाथानि सि गाङाव होथेनानै जोङो गाथाखौ खन'योब्ला बिनाया जोबोर ओ ओंखारसोगारो आरो नोंथां बिनि उनावहाय ओंखारनानै बियो जेखाइआव हाबनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जों गोबां ना हमनाय जायो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ आ गोदोनिया सुबुंफोराथ' जोंना जेरै खांख्राय जेरै ना बेखौ नागिरनो जोबोर मोजां मोन खायोमोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला जेरै जोंना ओ, खांख्राइ फिसा फिसाखौ जेरै सान्दुं थिं थिं दुङोब्ला जों दोलनिफ्राय जेरै दोल सा सा बियो गाखोखाङो आरो थां बेखौ लामनानै जेरै जोङो मैथा मैथा खांख्राय बेजों जों जानाय जायोमोन आरो नोंथां जोबोर गोथाव जासो गारोमोन आरो बिनि उनावहाय जेरै जोंना नास्राय ना जेरै जोंना फिथिख्रि ना गोरलै गोरलैखौहाय जोङो जेरै फोराननानै थास' गोसोमजों जोङो नाफामबो बानायायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नों थां बेखौ जोङो दासिमबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाफामखौ औ अ नोंथां औ
अब्ला ओ जोंनि सावरायनायखौ जों दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ अब्ला गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम हामबाय होनाय थाबाय